हेल' नोंथां। हेल' औ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादों खुलुमबाय औ खोनादों खोनादों।
दिनै बिदिब्ला नोंथां बर'फोरा माबोरै रां खमायबोयो गोदोनिफ्राय माने मारै दं न'खर सालायो रां खामायो अबे सर्सआ मा बेखौ रायलायनि। रायलायसै। औ आं नोंथां।
औ औ रायलाय जागोन नोंथां रायलाय जागोन।
बिदिबा आं जागायनो ना नों जागायनो?
औ जागाय जागोन जायोबाबो।
ओ ओमबा आं जागायगोरनोसै ना नोंथां?
औ औ जागाय जागाय औ।
उम बर'फोरनि जोंहा रां खामायनाय होनोबा जों गोदोनिफ्रायनो जों नुबाय थानाय जोंहा आबाद आबादनिफ्रायसो जों बांसिन रां खामायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
आबाद होनोबा जोंहा आरो फार्स्टआवनो जोंहा फैग्रोयो माइ। माइयासो जोंनाव माने जाखारफैग्रोयो आबाद होनना बुङो बर'फोरनियावहाय। जोङो औ जों आबाद मावनानै जेनेबा खोथिया फोजेननायनिफ्राय गायजासिम फोन माइसिम आरो जों रां खामायो जेरै हमनानै लाानो जोंखौ दुबाइ खोथिया फोनानैबो जों खोथिया फैसा फाननानै फैसा खामायो आरो बर'फोरा अबेबा अबेबा जायगायावहाय औ खोथिया फाननानै सोरबा सोरबाया खम जायोबा बायो नालाय सोरबा सोरबा खोथिया दै गैययाव फोस्लाब मोना ओंखायनो दायफोरा दै गोनां बिसोर फोग्रोनानै खोथियाखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव नोंथां
औ नंगौ औ
औ बिनि उनावहाय जोंहा माबा माइखौ फाननानै उनाव जों माइखौ फाननानै मोनसैलाय नङा होनबा नोंथां माइखौ जों फाननानै औ आरो जोंहा आरो दैलां बोथोराव जोङो खुमब्रा भिन्दि बायदिसिना बायदिसिना जों गायो खुमब्राखौबो जोङो खुमब्रा जालाय होनना बुङो जेखौ बे समाव गोरलै गोरलै खुमब्रा बेफोरखौ जोङो फानहैयो बाजाराव लांनानै बेफोरजों जों बिराद माने न'खर सुंथानो थाखाय माने जथेस्थ' बेफोरजों माने फैयो आरो फैसाया एसे बेफोरजोंहाय भिन्दि भिन्दिखौबो जों फानहैयो जेरै मैथा मैथाफोराथ' टाउनफोरावहाय गायनो जायगा गैया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ गैया
बिनि थाखाय जों मैथाफोरखौबो टाउनफोराव फानहरो आ दाङा दाङायाथ' बिराद भिटामिन गोनां बुस्थु होननानै बयबो बुङो हारसा बांगाल गासिबो जाजोबोदाङाखौ ओंखायनो जों दा न' गामि ओनसोलाव सोरबा सोरबा हा बुरजा गोनांफोरा दाङाफोरखौबो गायनानै फानो आरो बेखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां उम बे आरो जोंहा गोबांथारानो माने बागान दंसै दा बर' फोरा गोदोबो दंमोन दाबो दङ' आरो दा बांसिन जाबाय गय गय बागान गोदोनि फ्रायनो फैबाय थानाय नङा होमबा नोंथां जों गय औ गयनिफ्रायबो जोङो फुरा माने रां खामायनो हायो आरो बेथ' खस्थ'बो गैया होननानै बुङो मानसिफ्रा गायजेननायावल' एसे खस्थ' बोसोरावहाय खेबसेल' फिथाइ थायो नालाय। बोसोरावहाय आरो बेखौहाय गिदिर जानाय लोगो लोग हाग्राबो दाननाङा बेरा सेरा होनांलाया। होननानै बेवहाय बांसिन फैसा था हायो होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो नोंथां। आरो बेजोंनो जथेस थ' न'खर सोलिनो हायो आरो दानियावथ' दा गोदान गोदान फैनानै जोंहा राबार राबारफोरबो फैबाय। ओम राबारावथ' नों औ राबारावथ' आरो नोङो फुरात माने मानसिबो सोनानै नोङो आरो मानसिखौबो नों फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो नों इमप्लयार बायदि जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ।
ओ। साख्रि होनो हा-जेनेबा खामानि होनो हानाय बैनि न'खरखौ फोथांनो हालायनाय माने बेबायदि जायो आरो राबाराव। बुरजा बुरजा गायग्राफ्रा। उम बेखौ जों नुनो मोनदो आरो। नोंथांमोनिथिं माबायदि जेनेबा बर'फोरा रां खामायो नोंथाङा एस
ओम औ जोंनिखिबो बैफोरबाददिनो नोंथाङा बुंलायबादि। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनिखिबो आबाद मावनाय जायो आरो। जेरै जोंनिखि बे मा मा आबाद माव होनोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनिखि आबाद माव बायो जेरै माइ आबाद खो मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो। फेरा आबाद जेरै बैसाङाव बैसाङाव बानायनाय बा हायाव हायाव फिथाइ थनाय बेफोरखौ जोङो आबाद मावनाय जायो आरो। जेरै बैसाङाव बानायनाय बैसाङाव आबाद मावनाय बुङोब्ला जेरै जोङो खा फथल खांख्रिखला जेरै उदासि बेफोरखौ जोङो। दैज्लां बोथोराव जोङो मावनाय। जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बिनि अनगायबो। हायाव माव हायाव हायाव थायनाय जेनेबा बिफां बेफोरो। बेफोरो जाहैबाय। जेरै ओ फान्थाव फान्थाव बानलु बेफोरखौ मावनाय जायो आरो आरो लेस्रा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव मावनाय जायो आरो बेफोरजोंनो मावनानै जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा बेफोरबायाददि जिउ खुङो आरो। आरो उम आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव आरो बिनिख्रुइ बांसिन बांसिनै मावनाय जेनेबा आखाइजों बानायनाय आखाइजों। लोगोसे बेफोरखौ मावनाय जायो आरो आखाइजों बानायनाय जेरै औवानि औवानि हेबनाय दाला सान्द्रि। बेफोरखौ खबायाइ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो। फोर मावनायखौ गोबां बेखौनो जोङो नुनो मोन्नाय जायो आरो बेफोरखौ बेफोरखौ माजों जेरै मा माजों मावनाय जायो बुङोब्ला जेरै जोङो औवाखौ गिबियावनो दा जोङो बेनि
नंगौ।
गुसुं गुसुं हास‌'नानै जोङो बेनि बिगुरखौ हयो जाहाथे बियो। सिलिंनो लाङा जेरै खाथि फिसा फिसा जिरनायाव सिलिं लाङा बेनि उनाव जोङो। बिगुरखौ हखांनायनि उनाव। बेखौ खाथि फिसा फिसा जिरना लानानै जोंङो बेखौ दालाइ एबा सान्द्रि एबा खबाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बायदि रोखोमनि दोरोंआरि ओंखायनो सोलिबोनाय बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो। आरो बेजोंनो लोगोसे आरो ना ना बोन ना साजानाय जेरै जेरै फलान जेखाइ जेंगाय बेफोरखौ आरो
फेन बेफोरखौ जोङो आखायजों माव जायो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरजोंनो जोंनि बर' बेफोरजोंनो जोंनि बर' माहा बर' हारिया एबा बर'हारिया एबा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर बेफोरखौ मावनानैनो जोंनि न'खरनि जिखिनि नांगौ नांगौ नांगौ जानाय न'खरनि मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो सुफुंनानै गावबा गाव गावनो सुफुंनानै लागासिनो दं आरो आरो जेरै बेफोरनि अनगायै जोंनि न'खराव जेरै जिब जुनार फिसिनाय दाउ अमा बोर बोरमा मोसौ बेफोरो फोर जिब जुनारफोरखौबो फिसिनानै जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायादि न'खर नख- न'खरखौ जिउ खुंलांगासिनो दं आरो आरो बेफोरजों लोगोसेनो जोंनि जोंनि बर' सुबुं फोरनि गुबै आयदा जेरै एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा औ जेरै एम्फौ फिसिनाय जेरै जोङो एम्फौ फिथुखौ मोननो गोनांब्ला जेरै जोङो गिबियावनो उम जोङो जेनेबा हाथाय बाजारनिफ्राय बे फिथोबखौ बायना लाबोनानै जोङो बेखौ बे फिथोब बे फिथोबखौ जोङो दिरुं दिरुङाव दिरुङाव माला सुनानै जोङो आलायना दोनग्रोयो बेनि उनाव सप्तासे बा दाइन साननि गेजेराव बेनिफ्राय जोंना सिखिरि सिखिरि ओंखारो आरो ना जो मासे आरो जोला मासे आरो बै जो मासे जोला मासेनि गेजेराव जोलाया बिरलांनानै जोंनि गेजेराव जो जो सिखिरिया थालांनानै जोंनि जोंनियाव बेयो बिदै दैनानै गाङो आरो बिदै दैखांनायनि उनाव बै जो केिरियाबो बिर लांनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बै बिदैखौ जोङो जि एबा माबेबा मोनसे ओ जाय माबेबा मोनसे जायगायाव जोंनि बेखौ ज' दोननानै जोङो बेखौ एबा स्नि सान एबा दाइन साननि गेजेराव जोङो बै बिदैनिफ्राय जोङो फिसा फिसा एम्फौ एबा एम्फौ बाथाखौ जोङो ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै बेफोरबा जेरै बेफोरबायदि जोंनि जोंनि गेजेराव बै एम्फौ जानाय मुवा बेसाद एबा बिलाइफोरा जाहैबाय जेरै गाम बारि बिलाइ इन्दि बिलाइ आरो खारं बिलाइ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बिलाइफोरखौ बै एम्फौ फिसा फिसानो बिलाइ गोरलै गोरलैफोरखौ जेनेबा गाम्बारि गोरलै इन्दि गोरलै खारं बिलाइ गोरलै बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो जेसेनो बियो एम्फौ लाथाय देरलांगोन बिदिनो जोङो बै एम फौ लाथानो एसे बिलाइखौ रानाय रानायखौ होलांबाय थानांगोन आरो जिहेतु बिनि उम जिहेथु बिनि जानांगौ आदारा एसे हजम जाहैनायनि थाखाय आर ना
औ ओनथां नों बुंनाय बायदि औ नों बुंनाय बायदि दा बे एम्फौआ जोंनियावबो लायो नाथाय जोंनियावहाय बे एम्फौ लानाया खमायलांबाय आरो जोंनियाव दा रां खामायनाय होननानै बुङोबा जोंनाव बिराद माने दा मदार्न माबाखौ बाहायसै जेरै अमा फार्म खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन आरो अमानिफ्राय जोङो अमाखौ अमा फार्मनि मालिकनो मोनथाम रोखोम जों फाननायखौ जों नुनो मोनदों अमा फिसा फानहरनाय अमा गथा गुबुननो फानहरनाय गुबुन जायगायाव दैथाय हर बेदरखौ गावनो नानै फाननाय बेफोरजोंबो जों रां खामायनानै न' नख'र सुंथानायखौ नुनो मोनबाय नोंथां आरो जों आबाद आवहाय जोंहा बै बेसरजे जों गायोना नोथां बेसर बे बेसर खौ जोंनियाव मोननै रोखोमजों फाननायखौ जों नुनो मोनो दा बेस बेसर बेगरखौ फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनसेया जाहैबाय बेसर बेगरखौनो फेरेदनानै थाव बानायो ना नोंथां।
औ
ओम बे थावखौबो गावनो माने अरिजिनेल गावनो फाननायआरो गावनो फाननानै बांसिन फैसा खामायसिननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो पियर बो जाहैसिनबाय नालाय नोंथां गुबुननिफ्राय। बेवहाय गोबां माने सेल जायो आरो गोबां माने मोजां आरो जोंनि जोंनि लकेलनि थाखाय बेफोर मोजां बेखौ जों नुनो मोनबाय आरो। मोजां माने गावनो बेसर बेगर गोमानो गुबुनावहाय सोरबा फानहरो ओमफ्राय सोरबाया गावनो फे बे थावखौ फाननायखौ जों नुबायआरो आरो सबाय हानि सबायखौथ' मिथिखायो नोंथाङा? बेखौबो मेरला गायो मेसें आवहाय। आरो बेखौ फाननो बेखौ फानो आरो दाथ' खारैखौबो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव बायग्रा जाबाय ना खारै। खारैखौथ' जोङो बेसरनिफ्रायनो ओरैनो ओमफाय बेसरनि बिफांनिफ्राय जि बेसर ' थांनायनि उनाव जों बेसर बिफांखौ सावो। बेजोंबो जों खारै मोनो आरो जोङो सबाय सबायनि फिफांखौबो जोङो सावो। बेजोंबो जोङो खारै मोननो हायोआरो। बेफोरखौबो दा बायग्रा ओंखारबाय औ। टाउननि मानसिफ्राथ' बा जायगा गैला बिस्रा बायनांगौ जायो बेयाव बिसोरो सुबिदा बायदि लानानै फाननो मो फानो आरो नोंथां। बेफोर फाननानैबो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। औ औ बिदिब्ला नोंथां दिनै एसेयावनो दोन्थ'सै नामा? टाइमाबो जाबाय जोंहा समा जाबाय औ दे दे नोंथां दे। दे नोंथां दे।